नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों आं खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दं नामा दा
औ नोंथां आङो दायो ओरैनो दङ जिरायनानै।
औ नोंथांजों कल औ आंबो दं ओरैनो फ्रियैनो
औ औ
नों नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा जुदि सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां आयदाखौ नोंथाङा बुंफोरना हो दे सिगाङावनो
औ ओ आयदा हिसाबै ओ मा होनो दावबायनायनि सायाव सावरायनो होननानैसो खल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ
ओ सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां दावबायनायनि सायाव बेथ' जोबोद मोजां नोंथां
औ बिदिब्ला दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माखासे जायगा एबा गुबुन हादोरसिम जायगाफोरखौ नायनो थाखाय एबा जारिमिन सोरजिनो थाखाय थाखायनो दावबायो नङा होमबा नोंथां। बा गुबुन हारि गुबुन जायगानि सुबुंफोरखौ माबायदि थायो माबायदि जायो बैसोरनि माखासे हारिमु आसार खान्थिफोरखौ मिथिनो थाखायनो दावबायनायखौ दावबायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां थारैनो दावबायनाया दावबायनायाथ' आरो जोंना गोबां रोखोमनिबो दं नङा होमबा नोंथां ओरैनो दावबायनाय सोरबा जारिमिनारि दावबायनाय हारिमुवारि दावबायनाय बेबायदिनो गोबां दावबायनाय बाहागो दं आरो नङा होमबा नोंथां।
औ ओ नोंथां आ आथिखालसिम एबा दासिम बहाबा जायगासिम दावबायफेरबाय नामा
अ आं दावबाय नोंथां दावबायदोंबाबो माने बेबायदि एथ'बां ग्राब आ गुबुनफोर बायदि माने लिरबिदां लिरलायनाय दावबायाखै नोंथां ओरैनो जास्ट माने ओरैनो गुबुनफोरजों थांफा थांफालाबायनाय बेबायदिनो माने फिसा फिसा जायगाफ्राव दावबायदों आरो
औ नंगौ थारैनो अब्ला नोंथाङा दिनैसिम बबेसिम दावबायखो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ आङो ओरै जोंनिनो भारतनि राजधानि दिल्ली दिल्लीसिम दावबायबाय नोंथां आरो ओरै आसामनि बायजो ओरै शिलंआवबो थांखांबाय माने नोंथां
औ औ
नोंथाङालाय बहा बहा दावबायखो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ आंनि बयनिख्रुइबो जानसिन दावबायनाय होनना बुङोब्ला आं ओ नेपाल हादरसिम दावबायखांबाय
औ
मा होनो नेपाल हादोराव थानाय जोंनिनो बर' हारिनि सुबुंफोर दं होननानै नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जानांगौ
औ नंगौ मिथियो
औ बे जोंनिनो बर' आंगो हारिमु बर' हारिफोरखौनो माखासे खौरां लानाय बायदियै एबा बैसोरनि थासारि रायजो जानाय थासारि बैफोरखौनो खौरां लानायनि सिलानो मोनसे जथुम मा जादोंमोन बेयाव मा होन बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै आंबो बै जायगानि माखासे हारिमु आसार खान्थिफोरखौ मिथिनो मोनदों आरो बे दावबायनायनि गेजेरजों
ओं औं
बैया बुंनो थाङोब्ला नेपाल हादरनि मा खासे बर'फोरा जायखौ बुङो मेसि होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ
औ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि रायजो जानाय बा मा होनो बिसोरनि माखासे हारिमुफोरा माखासे नेपाल हादरनिनो नेपालिफोरनि बांसिन आसार खान्थिफोरा हाबसनबाय होननानै जों बुंनांगोन थेब्लायबो बिसोरो जोंनिनो आंगो हारिमुफोरखौ लाखिनो थाखाय गोबां माखासे मा होनो ओ हारिमु एबा गानग्रा जोमग्राफोरखौ संरैखा खालामना लाखिदों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बे बेबायदिनो आरोबाव बिनि उनावहाय जोंनि आसाम हादोरावनो थानाय माखासे जायगाफोर बेफोराव दावबायखांबाय आरो जोंनिनो नसुंसे हादोर जेरैबायदि बे मा होनो अरुणाचल बे हादोरसायावबो दावबायहैनाय दावबायखांबाय आरो नोंथां
औ रायजोआव आरो ना नोंथाङा अरुणचल
औ औ दावबायनायनि गेजेरजों जों जों मिथिनो मोनो जे बै मोनसे हारिनि एबा मोनसे हारिया गुबुन हारिया बैसोरनि आसार खान्थि बैसोरनि जानाय लोंनाय माखासे गाननाय जोमनाय हारिमु आसार खान्थिफोरनि बागै जों गोबां मिथिनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औं नंगौ नोंथां थारैनो
औ जेरैबायदि बिसोरनि माखासे माबायदि थायो बिैसोरनि हारिमुवआव मा मा गानग्रा जोमग्रा दं एबा बैसोरो माबायदि ओ सोलिनानै थायो गावजों गाव गोरोबलायनायनि थासारिया माबायदि आरोबाव बैसागनि माखासे आखल आखु लोगोसे बैसोर मा मा धोरोम फुजियो जों बैफोरनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो नङा होनबा नोंथां दावबायनायनि गेजेरजों औ दावबायनाय होनना बुङोब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर गिदिर दावबायारिफोर दङ नामा नोंथाङा एसे मिथिबायो नामा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
जोंनि ओनसोलाव गिदिर दावबायारि दंजानांगौ नाथाय आं मोनथिया आरो नोंथां होनब्लाबो
औ
बेबायदिथ' आं खोनानो मोनाखै माने जानांगौ थायो जानांगौ गिदिर दावबायेर एथ' बेबायदिनो जोंना बर' हारिनि हमनाा माखासे आफादफोर नङा होमबा माहारियारि आफादफोर बेबायदिनो आ थुनलाइ सोरजि गौथुम बेबायदिनो माखासे आफादफोर थायो नङा होमबा
औ औ नंगौ थारैनो
औ बे बेबायदिनिफ्राय थुनलाइ सोरजि गौथुमनिफ्राय थागोन जानांगौ नोंथां
औ औ नोंथाङा आथिखालावथ' जों खोनानो मोनदों एबा जों फरायबोनोबो मोनदों जे दावबायनाय मोनसे आयदाखौ सोलोंथायारि बिथिङाव सोसननाय जाबाय नङा होमबा नोंथां दा बै दावबायनाय दावबायनाय आयदा सोसननायाव नोंथाङा ओ बै दावबायनाय माखासे थुनलाइफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ दावबायनाय थुनलाइफ्राथ' जोंहा गोबां दङ' नङा होमबा नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ जोंहा ओ माखासे लिरगिरिफोरनि गोबां दावबायनाय थुनलाइ दङ' जेरै चीनानि हाव चिये चिये बेैफोर बायदि ओ माखासे मुंदांखा मुंदांखा बिजाबफोरबो दं आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ। बेफोरखौ माने ओ आं दावबायनाय थुनलाइखौ फरायियाबो एसे गोबाव जाबाय नालाय नोंथां। माने आं बारा गोसोआव गैबांला आरो।
ओ दावबायनो थुनलाइ होनना बुङोब्ला जों जोंनि माखासे बर' लिरगिरिफोर जेरैबायदि जों गिबियाव बुंनो हायो जे बर' थुनलाइनि गेजेराव गिबिसिन दावबायनाय बिजाब होनो दा मा होनो महिनि मह महन ब्रह्मनि चीन हादोराव दान्दिसे बेखौनो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ। औ बे बिजाबा ओ जिगुजौ गुजिब्रै मायथाइ ना मायाव लिरजादों
औ औ थारैनो जिगुजौ गुजिब्रै मायथायवनो ओंखारदों। ओ जों बे बिज बिजाबनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो जे बिथाङा बै चीन हादोराव दावबायहैनानै चीन हादोरनि माखासे हारिमु बैसोरनि गाननाय जोमनाय थानाय बैसोरनि माखासे आखल आखुफोरनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोनदों नङा होनबा जों। नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो जों बुंनो नांगोन बे गिबिसिनै बर'नि मुंदांखा लिरगिरि महिनि महन ब्रह्म बिथाङानो जोंनि गेजेराव गिबिसिननि दावबायलाय थुनलायनि जोनोमखौ होजेनदोंमोन होननानै एबा हाग्राखो एवस्रांजेनदोंमोन होननानैबो जों बुंनो नांगोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
बिथांनि उनावसो गोबां ओ दावबायारि थुनलाइ लिरगिरि गोबां दावबायारि ओ बिथांमोना थुनलाइ सोरजिगिरि बिथांमोना जोंनि ओ बर'नि ओ थुनलाइ सोरजियाव बाहागो लादों एबा गावखौनो बाउसोमदों होननानै जों बुंनांगोन आरो। नङा होमबा नोंथां औ जेरै ओ बिथांनि चीन हादोराव दान्थिसे लोगोसे ओ ची चित्रपदनिफ्राय बिदिनो ओ माउन्ट ओ मामोन बेखौ बावबाय एसे
औ चित्रपटनिफ्राय माउन्ट आबु
औ औ। लोगोसेनो ओ गोबां ओ बेबायदिनो बिजाबफोर दङ' ओ पन्दिसिरियाव दान्दिसे फिसौजों लैथो सेराव दान्दिसे बेबायदि माखासे दङ' नोङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ औ।
बि माने बर'नि दावबायनाय थुनलाइखौ दानि समाव जों आसि बिजौ सानगासैब्लाबो जों बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्ला गोबां दङ जों सावरायबाबो सावराय खनो हानाय नङा आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ
जोंनि बर' फोरनि गेजेराव दावबायनाय थुनलाइखौ बांसिन सोरजिदों होनना बुङोब्ला जों नबिन मल्ल बर' बिथांखौनो मिथिनो मोनो नङा होनबा नोंथां
ओंं ओं नंगौ बिथां गेदेमायानो औ जोंनि बर'नि गेजेराव गोबांसिनै दावबायनाय थुनलाइखौ सोरजिदों बेखौ जों रोखायै मिथियो आरो बिथाङानो
बिथांनि लिर बिदांनिफ्रायनो जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन मोनबाय नङा होमबा नोंथां माखासे आसार खान्थिफोर माखासे बिदिनो गुबुन हारिनि गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनदों आरोना नोंथां
ओं नंगौ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला हेल'
औ औ दे बुंलाय
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ अब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा होननासो सोंदोंमोन आं नोंथांनाव
औ औ जोंना थिखानाय होनो थिखानानै होनाय समाबो जोबनानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नोंथां
उनफोराव समफोर मोनबावोब्ला मोजाङै सावरायबावसिगोन दे दे बिदिब्ला दोनथ दिनि
औ